हेल औ खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय।
औ
ओ
रायलायनोसै बिदिब्ला।
औ राय्लायलायनोसै दे।
ओं दा जोंना बर' न'खरफोरावहाय माबायदि आब बाद मावोब्ला थाब जौगाखाङो। दे नों बुंनो हागोन बा इस से बुंदो।
ओ आबादनि सायाव आरोना
औ
औ आबादनि सायावथ' बिदिनो ओ जोङो आबादफोरखौहायथ' मोजाङै मावखानांगोन नङा होम
औ
थोरजों ओ जि बोथोराव जि आबाद खौ मावनांगौ बे बोथोराव जों मावखानांगोन नालाय बे खायनो बोथोरजों लोगोसे जेनेबा ओ मा समावहाय माखौ होनांगौ बबे समावहाय जों आबाद लानांगौ बेबायदि लानानै जों आबाद खौ मावनानै मोजाङै खालामनो हायो आरो
उम
बे आबादा मोजाङैनो ओंखारबाथ' जोङो
फाननानै रां मोनबाय।
रां मोन बाय ओं न'खर दानाय फ्रावहाय हेल्प होलायबाय बिदिनो
दा नोंसिनिथिं मा मा बांसिन आबाद मावो?
जोंनिथिंथ' जोंनिया दा जोंनि जायगायावहाय हाया एसे गोरा माने गोरान बायदि नालाय बांद्राय आबादखौनो बारा मावा आरो ना जेनेबा मावोबाबो बिदिनो ओरैनो माइफोरखौ गायो इ से ओमफाय मालाबा थेमसि होफैयो बेसरफोर फैयो बिदिनो औ बांसिन बागानफोरसो बानायो आरो ना जोंनिथिं बिदिनो गय बा गान गाम्बारि बागान। लबार बागान बेफोर बायदिखौ बानायो आरो बांसिन जोंनिथिंजाय नोंसिनि
फैसा ओंखारो। बेफ्रावबोथ' बिराद फै
औ औ ओंखारो ओं लबारावथ' बुहुद ओंखारो होननाय खोनायो आरो जों मानसिफोरनि
ओं जोंनिथिं ओ साफातआ बांसिन जोंनिजों।
अ ओ ओ ओ साफातखौ जोंनिथिंथ' नुनो मोननाय जाया खिन्थु जोंनि जायगायावहाय बारा बानाया आरो ना जोंना ओ चिरां चिरां।
जोंना राङाफारा आरो सनितपुर।
अ सनितपुर।
दा साफत गायोबा ओं साफात गायोबा सप्ताफ्रोमबो। खानो मोनो आरो दैज्लां टाइमावहाय।
अ बोसोरावनो बोसोर। मोनो नामा बेखौ?
बोसोराव ओं बोसोर माने। बोसोरावहाय खनसे खलम होयो बैसागुनि सिगां मास मोन थाम मोनब्रै द्रप थायो आरो बेनि उनाव दा कनटिनिउ जासि
अ दा ओं दैज्लाङाव आरोना। बिलाइफोरा बांसिन ओं
ओं जेसेनो अखा हायो एसेनो।
औ।
बिदिनो बिराद मालिक जाजोब्बाय जोंथिं सब नखरफ्रोमबो औ। दङ। माने हायानो जोंथिं गोबां दं आरो बोरि बो। दं ओमफ्रायो माइ गायग्रा। नख'रफ्रोमबो साफात ओं
मोजांङानो बिदि बिदिबा नोंसिनिथिंबो जोंनिथिंबो अबेबा अबेबा अबेबा गामिफ्राव बिदिनो दं आरो ओमफ्राय गामि लायै गामि जाहैबाय बिदिनो जोंना आरो ओरै ओ मानास हाग्रा खाथि जाहैयो नालाय एसे बोरि गोजौआनो जाय गामियाहाय
मानासावथ जेबो हाबनानै जेबो लायनो मोना फानथाव
ओहो ओहो दा जेबो बिदि मोना ओं आगोलावसो सिगां समाव थ बिदिनो हाबखुमायोमोन आरो मानसिफोरा ओफ्राय हाबखुमानानै खावोमोन ओमफ्राय दाथ बिदि हाबलाबायनो हाया आरोना सोरबाफोर बिदिनो हाबखुमायो ओमफ्रायो ना खम जायो आरो ना बिदि ओहोम दा बेरायनो मोजां आरो खिन्थु दा हाबनो हायो जिब जुनार इदि नायनो औ जोंनि जायगा जोंनि गामि खाथिहांजोंबो हाबग्रा खालामबाय आरो दा
उम
जिब जुनार एरि बिदि जोंहाथ ना दा नआव जेबो आबादखौनो बारा बिदि मावथनाय जाया बागान बिदिनो गय बा गान इरि बिदिल दं आरो दा जोंहानाव ओमफाय माइखौ गायबाबो एसे गायो ओरैनो
उम
बिदि बुरजा गाया माने नआव जानो आन्था बेफोरबोल गायो आरो उम नोंस्राबो गायो नामा
औ जोंहा माइ गायो ओमफ्राय दा साफार खायो खरस आन्था साफातआ ओं नआवनो दं
अह न'नि खामानिखौनो मावबाय आरोना दासान्दि उम आंबो बिदिनो फरायनाय जोबथबाय नालाय न'आवनो थानानै इदिनो ओरैनो दा आङो जिफोर दागासिनो
उम फानो नामा जि खौ दाना
जिखौथ' आङो फानलाया ओमफ्राय थेवबाबो ओरैनो न'आव गाननो आनथा आरो दायो इदिनो ओग औ रोङो
प्राइभेट स्कुलाव हाबनानै दं आंबो
मोजाङा दे बिदिबा प्राइभेट स्कुलावहाय
उम ओरैनो थास्लाय स्लाय
ओ ओ खाथियावनो ना
ओइ एसे थिन किल'मिटार जायो। स्कुटिजों थांलाय फैलाय। औ सिगां हस्टेल थायोमोन दा थानो बाथ'ना न'आव थाफैबाय। उम ओं
बिदिनो खाथिफ्राव स्कुल थायोबा मोजां हाबनानै थानायानो फैसाबो फैबाय आरो ओ स्कुलाथ' ओ दानिया बुहुद थायो ओं स्कु लाथ' ओमफ्रायो ओ जिफोरखौलाय दागोन ना दाया नोंलाय?
आं जिखौ दाफेरनाय जाया दानायबो खोनालाय लांला जोंथिंहाय
ओ दाबो बिदिनो बबेबा गामि लायै गामि बायदिबो आरो दा बबेबा बबेबा गामियावहाय बिदिनो सोरबा सासे सानै दादावबाथाय माखासेयाबो दालाङो आरो बिदिनो। उम जों आरो उन्दैनिफ्रायनो नुबायना उम उन्दैनि फ्रायनो जोंहा नुनाय खाय माने बिदिनो सोलोंलांबाय बिमाफोरनिफ्राय ओमफ्राय दा रोंलांबाय आरो औ औ बिदिनो सोरनाबा सोरनाबाथ' साल खु था मोननै गाहाम थायो आरो
उम बिब' बिनानानाव बिमा उम।
आंनाबो मोननै दङ' बि
दामा जि दागासिनो गामसा ना दख'
आंना थ' दा मोननैयानो दङ आं मोनसेखौ गामसा आरो मोनसेया आर'नाइ। आर'नाइ फिसा दं आरो। बेखौ दा बेखौ दा नानै आरो बेखौ बाबाथाय बैखौ दालायबाय बिदि
ए हरावबो दायो नामा लाइट
आङो माला बा मालाबा बोथोरा मोजांबा दायो। ओमफाय दासान्दौआरो बो थोरा बारा मो जां नङानालाय बारादानायानो जाया खेर दासान्दै।
बुरजा दाना दख'ना बिथदनफोर दाना फाननो हागोनदा।
औ बिदिथ' सानो ओमफाय इदिनो नफोरावबो खामानि मावनाय माने बिदिनो थायेमा थाङो आरो औ। ज' अखमबा जोङो इदिनो ज'बोदायो लोगोफोर बिदि लोगोनांनानै हास्राफोर मोजांमो नो आरो दानो ज'ज' ज' इदिनो आग'रफोर एरबाथाय ओ लोगो थाबाथाय मोजां जायो आरो। हो?
थाब जा थाबबो जासि
औ औ औ थाबबोजाबाय इदिनो ओं। मोजां मोनोआरो बिदिनो।
उम।
रोंनाया मोजां बयबो।
खाइनि हाबा इफोरो।
औ गाव गाव जेनेबा फानलायनो नङा नंगौ गाव गाव गाननो थाखाय औ आरो फाननो हायोबाथ मोजां।
ओं दानिया गाव आखाइजों दानानै फाननायबा बिराद बायोदा दाम गो होस होनानैबाबो
बिराद दाम खोनायो
आरो एम्फौ फिया नोंसिनिथिं?
एम्फौखौफियो सोरबा सोरबा फियो बिदिनो ओरैनो नखरसे नखरनैफोर
ओं बिलायाथ बे इन्दियानो
औ आंबो आगोलाव फिनायनायखांबाय एसे उन्दैयावहाय। मानेआङो ब्राद मोजांनुयोआरोना मालायफोर फिसिनायखौहाय ओमफायआं सानो आरोना आंबो फिस जे नायदों मोन माबायदि बिदि होननानै आ सानसेखालि ससे लोगो मोननाव थांनायाव बिमानिफ्राय बिदै बिनानै लाबोनानै फिनायनायदों आरोना आङो मोजाङानो मोन बिरादनो खिनथु बिलाइया थानांगौ आरो न'आव
ओं बेेक्लाब
न'आव गैयाबा खस्थ' जायो आरो औ ओमफफ्राय आं बिलाइ गैयैयाव गाम्बारि बिलाइ थासुमलि बिलाइ बिदिखौ होदोंमोन आं सम सम
बे गोरलैयाव होजेन नंआ दांना हो
ओहो गोरलैयावथ' जों बिलाइ गोराखौ होनो हा हाया बे इन्दि बिलाइनिनो एसे गोरलै गोरलैखौसो जों होनो हाखायो बे गोरलै नालाय अरनो हाया जानो हाया बिदिखोमा ओमफ्राय गोरलैखौ होनाय नुनायखाय जोंबो गोरलै
ओ उम
नोंसिनाबो फियो नामा?
थिं नुनोनो थांला इफोरखौ।
अ'
बिराद दाम ना दाथ' फवास सेयावनो एक स' नामा?
ओ नोंसिनिया ओरैनो गामिथार ना एसे मा होनो ओरैनो टाउन बायदि
बिराद गामिथार जोंनिया हाजो खाथि जाफ्रामो।
अ' हाजो खाथि खा
ओं ओं टाउननि गोजानाव होनजायो टुइन्टिफाइभ किल'मिटार जायो।
अ' जायखिया साहा बागान बे बांसिन जायो आर
ओं ओरै टाउननि फ्रायनो जोंनिया राङापारा स्टेसन ओरै साहा थांबानो सब सापात आरो। न' मोना फासाव बागान गोजा इनि उनाव
नायनोथ' बिराद मोजां मोनो नोंसो नोंसोरथ' बा ओ नोंसोरथ' बां द्राय इन्टारेस जानाय नंला खोमा जोंथ' नुफेरा नालाय बिराद गोसो जायो आरोना साहा बागानखौ नायनो। थांनो बेरायहैनो बिदि फथक लानो बिदि।
जोंनिया दा न'आव नुफ्लेबाय थानाय खानांबाय थानाय। बारा इन्ट्रेस जाला आरो।
औ नोंस्रा माबाफोर बिलाइ बेफोरबायदिल' सानना लाबाय।
औ।
उम जोंहा आरो बेखौनो बिराद बबा खोनाबा थाय थांनोसै। खेबजा हैनोसै
उम बेन्थ' जा सिन खोमा ओमबा। ना ओ दे।